हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नै दासो खोन्थादों नोंथां।
ए आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादों
औ दे जागोन नों
खोनादोंना अ नोंथांनाव आंङो फंनैसो सोंथि सोंनि जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायलायनि माने
औ जागोन नोंथां
फोरा बैसागु फोरबोखौ फालियो ना बेखौ जों माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ जोङो बैसागो फोरबोखौ ओ मानो होमब्ला सिगांग्रो जोंहा जि बैसागो फालिनायनि सिगांग्रो मोसौ
औ।
लोगोसे बिदिनो गुबुन गुबुन ओ हाग्राफोरनि मैगं थाइगंफोरखौ नागिरनानै जायो। बे बैसागो फोरबो फालिनायनि उावहाय जायो। बियो बिदि हाग्रानि मैगंफोरखौ नायगिरनानै संनानै जायो। लोगोसे संनानै जायो आरो हाग्रानि मैगं होनोबा जोहा गोबां दोङो। बेखौ जोङो सं फोर, थास खिलिफोर
उम
आरो ओ बै गयनि बिजौ बा ओ रिवसिनि बिजौ बिदिनो जोंनि बरफोरनि जाग्रा दङ। माबा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हाबावगोन।
अ आरो बैसागोखौ जों मा बादियै अ अ आङो मोनसे सोंबावनि नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै जेरै जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो मोसानाय जायो। बेनि सोमोन्दै इसे बुंबावगोन नामा?
बैसागो फोरबोआव निसय जों बर' हारिफोरा ओ जमा जमाहै न'खर न'खर मो साथिङो। गोदान गोदान बिबायदि गाननाय दखानफोर गानो आगर गुबै दख दख'ना गोबां आगरफोर दोङो। ओ खासि हाथाइ ओ बेफोरबायदि दावराइ मोख्रेब
औ
आगरफोरखौ जों नुनो मोनो बैसागुआवहाय गोमो दख' दख'ना बिदन गाननानै ब्लाउस
गोजा बर'नि रेग गेरेगां आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोङो न'खर न'खर खाम सि फुं, जथा
औ
न'खर जों जोङो बेरायनानैहाय मोसाथिंनाय बा फिथा जौ सेरेब बेफोरबायदि लोंनानै गाजा गोमजायै जोङो बैसागु फोरबोखौ बरायो। आरो न'खर न'खर सा थिंनानै जों गासै न'खरफोर जोङो रंजा खुसियै बरायो बैसागो फोरबोनि मुङैहाय जाहाथे जेन रावबो दुखु सुखुखौ जेन थाया नैबे बैसागो फोरबोआवहाय गाजा गोमजा जोङो गावनि दुखु सुखुखौ गारनानै बे बैसागो फोरबोआव गोसोनि खुसिखो जों साफ्रोमनोबो बेबायदि दिन्थिनानैहाय बे बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन सोंनो हागोन
आरो जोङो बैसागुआव न'खर न'खर मोसानानै बे जोबथि बैसागुखौ जों माबायदि बरायो
मोजां खोना फैयाखै नोंथांनिखो
जोङो न'खर न'खर हर स्नि सान मोसानाय जायो नङा होनबा ओइ ओइ
हेलौ औ स्नि-स्निथि सान
हेलौ गैया हेलौ
अ
एसे नेटनि प्र प्रब्लेम जादो अ जों आं फंनैसो बुंनो नागिरदों माने जोङो सेथि साननिफ्राय जों बैसागुखौ फालियो नङा होनबा जोङो गिबि सानखालि जोङो गेदेर फोरखौ जोङो खुलुमो मान बावो आरो उन्दैफोरखौ अनसायो बेफोरबायदिनो नैथि साननि ओमफ्राय जोङो न'खर न'खर मोसायो रंजायो बेफोरबायदिनो गेदेरफोर खौ मान होयो आरो उन्दैफोरखौ अननानै जोङो ओ बयनिबो न'खर न'खर हाबो नङा होनबा बेनिफ्राय जोङो स्नि सानसिम बे खौ रंजानानै मोसानानै जोङो जो थि बैसागुआव माबायदियै खुंलाङो माने एखौ एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
बैसागो जोबथि बैसागु फालिनायखौ
औ
जोङो बिदिनो रंजा खुसि जेब्ला सफैयो स्नि थि सान सफैनायजों लोगोसे ओ जोङो थ' जों बिनि सिगां स्निथि सानजायैनि सिगां जों गोबां बिबाय रंजा बाजा जो फालिबोयो बे जोबथि सावहाय ओ जिनि फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो माने जोबथि बिदाय होनो माने जोङो गोसोआव एसेब्लाबो जेनेबा बोरैहाय जों माने बिदाय होगोन फोजोबगोन जोंनि गोसोआव बेबायदि मोनसे फैयो आरो जोङो बेबायदि उन समफोरावहाय बिबायदि सम बोथोर ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव खौसेयै न'खरै जोङो खुसि यै जायै लोङै जों रंजायो बाजायो। जोंहा बै समफोरावहाय उननि समफोराव माने जोङो मोजाङै बेबायदि फोरबो खो फालिफिननो हागोन ना हाया जोंनि बिबायदि गोसोआव मोनसे साननायफोरा फैयो आरो जोङो जिहेथु जोंहा नानि फैखाबाय जिहेतु जों फोजोबनो गोनां बेबायदि जोंहा फै जिहेथु जि बोथोरा फैयो आरो थाङो बेदों लोगोसे गोदान बोसोरजों लोगोसे आरो गोदान बेबायदि बोसोरजों जोंहा लोगो लोगो फैफिनो थेवब्लाबो जोङो ओ बे रंजानाय फोरबोखौ जों गासै बोसोरावबो जों गाजा गोमजायै खुंलांनो फालिलांनो जोङो हास्थायो नाथाय जों मालाबा समावहाय बेबायदि जों फालिजोबनो मोना अब्लाबो जोंहा बे बैसागु फोर्बोआव गोबां बेबायदि गोसो खुसियै रंजानायजों लोगोसे जोङो बै स्निथि सानसिम।